खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथां खोनादों ना?
औ औ खोनादों खोनादों।
अ नोंथां। दा आङो बिदिब्ला नोंथांजों ओ बेखिनि समाव ओ बिबायारिनि दाहा बे आयदानि सोमोन्दै नोंथांजों रायज्लायनो सानदों।
नंगौ। थारैनो रायज्लायजागोन सावरायना होनो हागोन नोंथाङा आंनो बिबायारिनि दाहा माबादिहाय जायो बेेखौ सुंद'यै
औ बिदिब्ला आं जागायनोसै ओ बिबायारि होननानै बुङोब्ला जोङो नुनो मोनो जे ओ जायफोरा गोरिब सुबुं बा बिसिनि जिउआव जेबो थांखि गैया। बा मिजिं गैया बिसोरो ओ गुबुननाव बिबायनानै जानाय बा ओ बेबायदिनो टाउन सोहोराव थानाय बा रेल ओ रेल स्टेसन बा ओहोम लामा सामा थानाय बैफोर सुबुं फोरखौनो जोङो बिबायारि होना बुङो नङा होनबा नाथाय जोङो नाथाय जोङो बे बिबायारि फोरखौ साना जे बिसिनि दाहाया मा बिसोर रोहाबो मिजिं दं बिसोराबो साननाय दं बिस बिसोरहाबो गांनाय दं बिसरहाबो उख नाय दं। नाथाय जों बेखौ सु सुबुं माहारिफ्रा साननो रोङा जों लामा सा सामायाव जोङो बिबायारिफोरखौ नुयोब्लाबो जोङो ओ बेबायदिनो अननो रोङा अन ओ अननाय अनायखौ खौ जों देखाया गोबां सुबुंफ्रानो। नाथाय गासैबो बेबायदि नङा ओ खायफा खायफाया अनो जोङो जोंनि समाजाव बे बिबायारि फोरनि दाहाखौ जोङो ओहोम बुजिनो हायो नुनो हायो। जेरै बिसोरो ओ खब'से ओंखाम बा थिसे ओंखामनि थाखाय माबायदि हालाय हाफाय जायो बिसोरो गुबुननियाव साफिनांगौ जायो गुबुननियाव थांनानै बिबायनाय ओहो गुबुननियाव थाइसे थाइनै बिबायनाय आरो बिसोरो ओ बेबायदिनो मोनाबिलि समफोरावबो लामा सामा थानाय ओ बेबायदिनो रेल स्टेसन बायदि लेथ्रा लेथ्रि जायगायाव थानाय ओ बायदि लेथ्रा लेथ्रि जायगायाव उन्दुनानै थानाय बेफोरखौबो जोङो नुनो मोनो ओहो बिस सोरनि गाननाय जोमनाय ओ गाननाय जोमनाय बायदि बिथिंफोराबो ओ लेथ्रा लेथ्रि जायो बिसोर ओ जखियानो मोना मानो बिसोर लेथ्रा मुवाबाबो बिसोर गुबुननि जा खोन्दाबाबो बिसोर बिबायारि फोरा जायो ओ बिबायारिनि दाहाया बेनो जे बिसोर ओ बिसोरनि जिउआव ओ बिसोर साननाया बिसोरनिया ओ बां बांद्राय गैया बिसोर बोथिसे ओंखाम मोनजाब्लानो बिसोरनि ओ जिउआ आबुं बेनिखायनो बिसोरो सैमाजों बा ओ बे बिदिनो जुनारफोरजों सेख'लायनानैब्लाबो बिसोरो गावसोरनि ओंखामखौ जानायखौ खौ जों नुनो मोनो। दा जोङो ओ बिबायारिफोर खौ ओ बोरै अनसायनांगौ। बा बिबायारिफोरखौ अनसायनो थाखाय जों मा खालामनांगौ बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा।
औ औ दा बिबायायारि होननानै बुंनो थाङोबथ' जोंहा नोंथाङााव गोबां खोथा बुंलां खाबाय बिबायारिनि फारसे दा बिबारि होननानै बुं ब्ला सासे बिबारि बिबारिया बिबयारिनि जिउआव एबा जिउ ओ हान्थिनि लामायाव गोबां रोखोमनि जारि जिउ जारिमिन थानायखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय बिथांनि बिबायारि सासे बिथांनि न'खराव जा नांलाय खमलाय जानाय एबा जा जेंना जालाय बायदि रोखोमनि जेंना जालांनायनि जाहोनाव सासे बिबिआरि बा सासे ओ निखावरिखौनो होननांगोन बेबादि लामा सामायाव बिबथिंनाय बेबादि जानायखौ जों नुनो मोनो दा बिथांनि जिउआवबो गोबां रोखोमनि जेंना बायदि बायदि जारिमिन जिउ जारिमिन थालांनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला जे बिबायारि जानांगौब्ला बिथांनि जा साननाय हनाय बेफोर गासैबो गैयि जानायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला बिथाङा गोबां जेंनायाव गोग्लैबोनायखा जिउआव थिग बेबादिनो बिथाङा गावनि नखर गावनि जा हिन्जाव फिसा गथ गथायाइफोरखौ बावलांजोबनानै खरनि इथा खरनिफ्राय बिथाङा बावहोजोबनानै बिथांनिआव साननाय साननो हनो हायै गोहोआ फैयो बेनि जाहोनाव बिथांमोना बिबायारि एबा बिबायनानै जानायखौ जों नुनो मोनो गामि गामि एबा नोगोर नोगोर टाउन सहराव बिबायनानै जानायखौ नुनो मोनो दा नोंथांनि सोंथिया मामोनथाय आं एसे बावबायबो नोंथाङा सोंफिननो हागोन नामा
औ ओ बिबायारिनि दाहाखौ जोङो बोरै सुस्रांनो हागोन। बिबायारिनि जेंनाखौ जों बोरै सुस्रां सोंनो हागोन बेखौ आं सों
नंगौ नंगौ औ थारैनो दा बिबियारिनि जेंनाखौ बोरैहाय सुस्रांनो हागोन एबा सुफुंनो हागोन दा बिथांमोननि जेंनायानो जाहैबाय गिबियावनो थानाय जानाय एबा बा गाननाय जोमनाय। दा बेनि बिथि थिंआव जों बुंनो थाङोब्ला बिथांमोनहा थानाय नि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला बिथांमोना थानाय जानाय ओ थाग्रा जेबो ओ थि जागा जायगा जों नुनो मोना। बिथांमोना उन्दुनो थाखा खाय जेबो ओ बायदि रोखोमनि उन्दुग्रा आबाय जों नुनो मोना बिथांमोननियाव। दा बेनि बेलायाव बुंनो था थाङोब्ला जोङो जेंनाखौ सुस्रांनोबा बिथांमोननो जोङो बायदि रोखोमनि न' लुना होनांगोन। आ हानायमानि न' लुनो होयोब अब्ला जोंहा बिथांमोनखौ ओ उन्दुनाय एबा थानायाव जों जेंना गैयि नुनो मोनगोन। दा बेनि अनगायैबो जानाय लोंनायनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला बिथांमोनखौ जों बायदि रोखोमनि गेसाव गोफोन ला लेथ्रा बायदि रोखो खोमनि गाज्रि रोखोमनि मुवा बेसाद जानायखौ जों नुनो मोनो। दा बिथांमोननि जा जानाय लोंनायाव जेंना नुजादों होनोब्ला बेफोरनो। दा बेफोर जेंनाखौ जों सु सुस्रांनांगौब्ला बे बिथांमोननो ओ जा बायदि बिथांमोना गाज्रि मुवा जायो बेफोरखौ जों जानायखौ होबथानांगोन। मानो होनोब्ला बिथांमोना थेवबो साननो रोङा जों मोजां मानसि एबा मोजां बिथांमोनखौ होबथानाया जोंनिनो बिबान। अब्लासो बिथांमोना बेफोरखौ जानाय हुदाखौ गारगोन। ओ हानायमानि जोङो ओ जों जा जादों बेखौनो बिथांमोननोबो एसेब्लाबो होनानै मोजां जाग्रा एबा मोजां बेसाद मुवाफोरखौ होनांगौ। बेबादिनो जानाय लोंनाय बिथिङाव बेखौनो बुंबाय। आरो लोगोस जे ओ जाबायदि गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनायनि बेलायाव बुङोब्ला जों बिथांमोनखौ बायदि रोखोमनि गाज्रि ओ गस्ला लं फेनसिं जिलाब जिथाब बायदि रोखोमनि मैला ओ जों गाननायखौ नुनो मोनो। दा बे बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला बिथांमोननो जोङो ओ मो जोंनि जा ओ ओ
जोङो जोंनि ओ मोजां ओ जा आनोक गोबांङाथ' होनो हाया नङा होमबा? थिग बेबायदिनो जोङो गावनिनो गानखान्दा ओ गस्ला बायदि बायदिफोरखौ जों हरनायखौ नुनो मोनो। थिग बेबादिनो जोङो बिबायारिफोरनि जेंनाखौ बायदि रोखोमै जोङो बायदि बायदि रोखोमै जों ओ सुस्रांना होनायखौ नुनो मोनो।
औ औ औ।
बिबायारि बिबायारिनि जिउआव जा बायदि जानाय लोंनाय थानाय न' बां बायदि बायदि आंखालखौ जों नुनो मोनो।
औ औ।
जेंना सुस्रांनो होनोब्लाथ' बिथांमोननाव गोबां रोखोमनि ओ मैला मैसि ओ बायदि बायदि रोखोमनि गाननाय जोमनाय जों नुनो मोनो। दा बेनि बिथिङाव देहा एबा सोलेरनि बि थियन नायनो थाङोब्ला जों बिथांमोनखौ गोबाङैनो एबा गोबारैनो लेथ्रा एबा मैला जाना थानायखौ नुनो मोनो। मानो होनोब्ला बिथांमोना ओ दुगैयाखौनो बुंजायो। मानो होनोब्ला बिथांमोना दुगैनो थाखाय ओ बिथांमोना खर'आव जेबो गैयै साननो हायि साननो हनो हायै जेबो बिथांमोननियाव ओ गोहोआ गैयैखौ जों नुनो मोनो। थिग बेबादिनो बिथांमोना आ गुबुंले थानायखौ जों नुनो मोनो मैला मैसि जिनिर जेरैहाय खानाय ओ गोलाव गोलाव गय थानाय दारि गोलाव गोलाव बायदि बायदि रोखोमनि बिथांमोननि देहायाव जों नुनो मोनो । दा बेफोरखौ जोङो मोजां स सुबुङा ओ मोजां सुबुङा जोङो सिननानै होनांगौ खानायखौनो जा दारिखौनो जा ओ थुखैना होनांगौ बायदि बायदि जेंनाखौ जों सुस्रांना होनो हायो । बिबायारिफोरनि सायाव । दा नोंथाङा बिबायारि माबादिहाय जायो नोंथाङा एसे आंनो फोरमायनो हागोन ना?
नोंगौ थारैनो नोंथां बुंनाय माखाया सैथो ओ जोङो जोङो बुंनो थाङोब्ला बिबायारिया ज जोङो ओ बिबायारिफ्रा ओरैनो बिबायारि जाया बिया गोबां दुखु जानो हागौ ओ खस्त' जानो हागौ बायदि जेंना ओ बेफोरनि गेजेरजों सौसिबोनाय ज जानो हागौ बिनि हारिमुवारि जिउ खांनाया ओ जानो हागौ ओ लोरबां बा गोजौ था खोनि नङा बेयो गाहाय थाखोनि बेबायदि गोबां स जाहोननि थाखाय बियो ओ बिबायारि जानो हागौ बेनिखायनो बिहाबो गोबां दाहा दं ओ जोङो बिबायारिफोर बिबायारिनि दाहा खौ जों माब्लाबाबो सोंफेरा । जों जेब्ला बिबारिनाव सोंगोन नोंथाङा बोरै बिब्रै जानाय जानो हागौ बिस बिसोर जोंनो गावसोरनि दाहाखौ खोनथागोन बिबायारि फोराबो जिबायदि जों मोजां मानसिफ्रा नांगौ जिनिसफोरखौ मोनैनि थाखाय दुखु दाहा जायो बेबायदिनो बिसोरबो गरसे दै ओ बोथिसेओंखामनि थाखायनो बिसो नारा नाथा जुजियो बिसोर थाम्फै अरजानाय बा जिब जुनारफोरजों लोगोसे ओ लामा दथा फोराव उन्दुना थानाय जिहेथु बिसा ओ थि मोनसे थाग्रा जायगा गैया गाननो थाखाय मोनसे मोजां ड्रेस गैया बिसोरहा बिसोर लामा सामायावनो उन्दुनानै थायो ओ बिसो बिसोरहा न बां गैजाया बेनिखायनो बिसोरहा गोबां दाहा दं आरो बिसोर गोबां खस्थनि गेजेरजों ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव ओ थांनानै बा सासेनि फ्रय गुबुन सासेनियाव थांनानै ओ सुबुं माहारिनि गेजेराव जेराव साफिनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदि बिदिनो जोङो ओ जोंनि नोगोर नोगोरमा ओ बेफोर ओ टाउन सोहोरफोरावबो जोङो बिबायारिखौ नुनो मोनो बाजारफोरावबो जों बिबायारिखौ खौ नुनो मोनो जाय सुबुं माहारिनि गेजेराव थांनानै थाइसे थाइनै रां आखाइ फोलावनानै बि बिबायनायखौ जोङो नुनो मोनो दा जोङो बैफोर बिथिंखौ नायोब्ला जोङो बुजिनो हायो जे साननो हायो जों बिबायारियाबो गोबां दाहा दं बिसोर बिसोरबो ओ जिउआव गावनि उदैखौ सुफुंनो गावनि मिजिंखौ ओ ओ गावनि जि गांनाय उखैनाय बेखौ सुफु सुंनो थाखाय बिथांमोनाबो नारा नाथा जुजि जुजिबोयो ओ बेखौनो जोङो बुजिनानै लानो दा आङो ओ नोंथांजों बे बिबाइयारिनि दाहा बेनि सो सोमोन्दै रायज्लायनानै माखासे बिथिंफोरखौ मिथिनो हाबाय ओ जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ सै नामा नोंथां?
नोंगौ नोंगौ थारैनो। दोन्थ' जा औ औ